हेलौ नोंथां।
औ खोनाबाय नोंथां। ओ नोंथांनाव फन खालामनायनि जाहोनानो जादों। ओ आङो नोंथांजों ओ जोंनि बर' हारिनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिजों लोगोसे जोंनि बर' हारिया मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो आरो मा मा ओंख मैगं गायो। ओ बिनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोङो जोंनि बर' हारिनि औ जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोबा जोङो अनला ओंख्रि ओ नारजि ओंख्रि, नाफाम ओंख्रि बेफोरनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो नाफाम होननानै बुङोबा जोङो नाफामाबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि जि आइ टेक मोनखानाय मोनसे ओंख्रि नङा होमबा नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो ना फामखौ बोरै बानायो होननानै बुङोबा जोङो बेखौ नानिफ्राय बानायनाय जायो। ओ जोङो ओरैनो थ' ना गोरलै गोरलै बा ना फिसा फिसाखौ जोङो साबसिन जायो होननानै मिथिनाय जायो। बेनिनो बे नाफोरखौ जोङो फोराननानै लाग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां। बेनिफ्राय जोङो मोजाङै फोराननानै जोङो बेखौ थास'फोरजों देग्लिनो नांगौ। ओ जेरैहाय जोङो बेखौ उवालाव देनो हायो। बेनिफ्राय जोङो थास' होनानै देग्लिखांनानै बेखौ माखासे बयाम बा माखासे औवा हासुं बेफोराव सोनानै जोङो ओ मोजाङै माथुनानै दोननाय जायो। जाहाथे बेयाव माखासे जिउसाफोर आरो सेवनाय बेफोर बायदि जाया बिनि थाखायनो जोङो इखौ गोरायै माथुनानै दोननाय जायो। बेबायदिनो दोननानै माखासे ओ दाननि उनाव जोङो बेखौ जाजानायसेबां जायो। जेब्ला बेयो जाजानाय जायो। अब्ला जोङो बेखौ बख'नानै जोङो जानाय जायो। जेरैहाय जोङो बेखौ एसे जा थोनायसेबां बिबांनि जोङो बेखौ बख'नानै लानानै सारायाव थाव गुदुं खालामनानै जों बेयाव सामब्राम, बानलु होनानै ओ एवथ्रमनानै जोङो नाफामखौ हरनो नांगौ नाफामखौ हरनानै जोङो मोजाङै दसे एवनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो दै होनानै माखासे सम ग्लब ग्लब गोदौ होनोनो नांगौ बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ मस्ला हारिनि लाइफांफोर बेयाव हरनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो साखि नायनो नांगौ जाहाथे बेयाव संख्रि आरो बानलुफोरा थि रोखोमै नांदोंना नाङाखै बे साखिनाया जाहैबाय जोंहा जानायनाय ना जानायनानै जोंहा थि गोरोबजोब्बायब्ला जोङो बेखौ खांनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो जानाय जायो। ओरैनोथ' ना फामा जोबोद गोथाव मोदोमो आरो ओ साखाथियाव थानाय नुसुंसे बा गामिनि खाथ गामिनि जेन'बा न'नि खाथियाव थानाय बेफोरनावबो मोनाम हैनाय बेखौ जोङो मोन नुनो मोनो बा मोनाम मोनो जेरैहाय जोङो नाफाम ओंख्रि जायोबा ओ उमुखा नाफाम ओंख्रि संदों बेफोरबायदि होनलायनाय मिथिलायनाय ना। बेनो जाबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि नाफाम ओंख्रि बेयो जानायाव जोबोद गोथाव जोङो फ्राय बेखौ बाथोन हिसाबै जानाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बुंबावोब्ला जोंहा नारजि ओंख्रियाबो जोंहा दोरोङारि ओंख्रि आरो जोंहा बर'नि अनला ओंख्रि दङ जों आङो अनला ओंख्रिखौनो फोरमायनोसै नङा होमबा नोंथां अनला ओंख्रिया जाहैबाय जोंहा जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बेखौ जोङो गुबुन गुबुन बेदरफोरनि जोहै जानो हायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय ओ नारजि ओ सरि अनलाजों दाउजों अनलाजों जोंहा नाजों अनलाजों एम्फौजों आरो अनलाजों अमा गोरानजों बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरजों बा बेदरफोरजों जोङो अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन मैगंफोरजोंबो जानो हायो जेरैहाय जोङो औ अनलाजों कुकलिं अनलाजों मेवाय अनलाजों आलु अनलाजों मुला आरो बेबायदिनो जोङो अनला आलु मुला कुकलिं खेबसेयैनो बो जों जानो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो आरोबाव गुबुन गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरजों जोङो अनला ओंख्रिखौ जानो हायो आरो थिग बिदिनो जोङो आरोबाव अनला ओंख्रि बेखौ बोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखायुनो खारदैनि गोनांथि जायो खारदैखौ जों बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा जोङो जेरै थालिर बिफांफोरनि थालिर बिफांखौ फोराननानै बा थालिर दांखं बा बिलाइफोरखौ फोराननानै जोङो सावनाय जायो बेनिफ्राय बेनि हाथ'फ्लाखौनो जोङो दैजों लगायनानै मोजाङै गोहैयोबा बा सरोबा जोङो बेखौ खारदै मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदि बिदिनो जोङो बेसर जिगाब सिबिं जिगाब बेनिफ्रायबो जोङो खारदैखौ बानायनाय जायो बे एखे रोखोमैनो जेरैहाय जोङो बेफोरखौ सावनानै जोङो बेनि हाथ'फ्लाखौनो दैजों लगायनानै मोजाङै सरोब्ला जोङो बेखौ खारदै मोननाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो मा होन्नानै बुङो माखासे अनला ओख्रि संनायाव जोंहा माखासे अन बा अन गुन्दैनि गोनांथि जायो बे अन गुन्दैखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा जोङो माइरंखौ दसे सम सोमनानै ा बिखौ म जागेसर ह लाह लाह
उहालावबा माखासे ग्रेडारफोरजों जोङो बेखौ देग्लिनानै बा उनग्लिनानै जोङो अन गुन्दै खालामनानै लानो नांगौ बेनिफ्राय जोङो बेदरफोर जों सङोबा बेदरफोरखौ एवथ्रुमनानै लाग्रोबाय जेरैहाय जोङो दाउजों सङोबा दाउखौ एवथ्रुमनानै लाबाय जेरैहाय बेनि उनाव जोङा थाव एसे हरफिननानै बेयाव सामब्राम बानलु होनानै जोङो बेखौ एवथ्रमनानै दै हरनो नांगौ आरो बे दैखौ मोजाङै फुदुंनो नांगौ बा दुंहोनो नांगौ बेनि उनाव जोङो ग्लब ग्लब गोदौहोनानै जोङो अनखौ हरनाय जायो अनखौ हरनायाव जोङो एरग्लिबाय थानो नांगौ नङाबा बियो गोदोनानै लाद्रा जायो बेबायदिनो जोङो अनखौ हरखांनानै जोङो बेदर एवथ्रुमनानै दोननायखौ हरनो नांगौ बेनि उनाव माखासे सम ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोङो बेखौ बेयाव मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ हरनो नांगौ आरो बेबायदिनो जोङो खारदैखौ जोङो सिगाङावनो हरनो नांगौ जेन' जोङो अनखौ होनायनि सिगांबो होनो हायो आरो अनखौ होखांनानैबो होनो हायो बिनि उनाव जोङो मस्ला हारिुनि लाइफां होनानै जोङो बेखौ जानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां जोङो बेनि सिगां साखिनाय जायो जेन' बाव माखासे मस्ला मस्लि बा संख्रि बानलुफोरा मोजाङै थि रोखोमै नांदोनना नाङाखै बेखौ जोङो जानायनानै जोङो मिथिनाय जायो आरो। नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि बर'नि ओ जानाय लोंनाय बा दोरोङारि ओंख्रि बिनि सोमोन्दै सावरायनो हायो। आङो नोंथांनो बेखिनिखौनो फोरमायबाय। नोंथाङाबो माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ आंबो जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे फोरमायसै। ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा लोंग्रायाथ' ओ बेफोरनो गाहाय नारजि अमा नारजि अनला आरो सबाय सबाइ खारै ओ आरो नाफाम बेफोरनो गाहाय आरो। नोंथां बर'नि ओ जाग्रा ओंख्रिफोरा आरो जोङो बर' हारिया गोदोनि फायनो हादान सिफायनानै हाग्रा ओनसोलफोराव थानो मोजां मोनग्रा हिसाबै जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा हाग्रानि मैगंफोरखौ जानो मोजां मोनो। हाग्रानि मैगंफोरनि मादाव ओ जों हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला ओ जोगोलावरि ओ बुथुवा मानसि गालदाब ओ मानसि गालदाबखौ माबाबो होनो ओ खरादाफिनि मैगंबो होनो आरो गारला बिजौ बुरि थुुनथिनि बुरै थखन आरो ओ मा होनो बेखौ ओ बावलायलांबायसो नोथां र' मोन गाम्बारि मोन गाम्बारिफोर आरो गोबां रोखोमनि दं आरो ओ थास' थास'खौबो जों जायो। आरो बेबायदिनो गोबां हाग्रानि हाग्राफोराव मोननाय मैगंफोरखौ हाग्रायाव थाग्रा हिसाबै जोङो जायो आरो। ओ बिनि गेजेराव आं नोंथां नोंथांनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नार्जि ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो बेनि सायाव एसे फोरमायनासै नोंथां।
औ नोंथां।
नारजि ओंख्रिखौ जोङो गिबियावनो। ओ फाथो फाथो आबादनिफ्राय जोङो मोननाय जायो फाथो आबादखौ ओ जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा फ्रायानो माने आबाद मावो आरो। ओ फाथो आबादा ओ फाथो मोननै रोखोमनि थायो ओ गोदै आरो फाथो गोखा। ओ जोङो बांसिन मानसिफोरानो फाथो गोखाखौ ओ जाग्रा ओंख्रि जाग्रा हिसाबै बाहायनाय जायो। फाथो गोखाखौ जोङो जेब्ला फाथोआ देरनानै बिलाइया गावलाब गावलाब जायो गुवार गुवार जायो बे समाव जोङो खानानै जोङो सान्दुाव फोराननाय जायो आरो। सान्दुंङाव फोराननानै रानजासेफोरानोब्ला बेनो माने नार्जि जायो आरोओ। ओ फोराननानै गोरान बिलाइखौनो जोङो नार्जि होननानै बुङो। ओ बेबायदिनो जोङो नारजिखौ गुबुन गुबुन बे बेदरफोरजों जानो हायो जोङो ओ दाउ बेदर बा अमा बेदर ओ बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आरो हाग्रानि ओ जुनादफोरनि बेदरजोंबो जों जानो हायो। ओ जोङो बांसिन अमा बेदरजों जानो मोजां मोनो आरो नारजिखौ। ओ जोङो अमाबे बेदरखौ बाजारफोराव बा जोङो ओ न'आव सिथारनाय समाव ओ जोङो ओ अमा बेदरखौ गोदाखांनानै ओ जोङो ओ सुनानै लानानै ओ दोननांगोन आरो ओ आरो जोङो नारजि खौ जोङो ओ संनो थाखाय जोङो ओ सोमहाबनानै दोननांगोन। आरो ओ दुइ घन्टा बा थिन घन्टासो बिदि सोमहाब दोननांगोन जाहाथे ओ गेब्लेनायाव ओ थाबै गेब्लेयो संनाय समाव ओ बिनिफ्राय जोङो बेदरखौ थावजों जोङो ओ संख्रि बानलु होनानै ओ आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ जिरा मस्ला ओ जेरै हाइजें सामब्राम गुफुर ओ आरो ओ मा होनो बेखौ ओ लं बायदिसिना बेफोरखौ जोङो लगायनानै होनांगोन आरो जाहाथे बेदरा गोथाव जायो। ओ बेबायदिनो होनानै जोङो एवनानै ओ लानो हायो आरो एवनानै लानानै जोङो जेब्ला बेदरा ओ मोनफ्रामो गेजेर नांजासे मोनो अ-अब्ला जोङो बेखौ खांनानै दस्रा बासोनाव दोनथ'नो हायो। आरो दोनथ'नानै बिनि उनाव जोङो नारजिखौ ओ एवनानै लाफिननांगौ आरो गेब्लेजासिम एवनानै लानानै जोङो ओ सागंफोरजों सागोर जायो सिगांग्रो साननानै मोजां गेब्लेहोनानै दोनजाया दोनग्रोनांगौ बेनिफ्राय जोङो दै होसो दै होनानै जोङो नारजिखौ गोदौओब्ला ओ जोङो बेदरखौ ओ गारसन नानै जोङो होजायो आरो बिनि उनाव जोङो ओ जोंहा खारदै होननाय मोनसे
बे'
माने दै बायदि बिदि होनांगौ नालाय खारदैखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय ओ बा जोङो जोंनि बेसर साबाफोरनिफ्राय बेसर साबा आरो सिबिंनिफ्रायबो बानाय जायो आरो ओ सबाय सबाय- सबायनिफ्रायबो सबाय बिफांनिफ्राय बानायनो हायो। ओ बेखौ जोंङो सावनानै हाथ'फ्ला बानायनानै दै सगारनानै बानायनो हायो आरो बेखौ जोङो होथारनांगौ बेखौ होब्लासो लिमोनो नालाय आरो गोथाव जायो बेखौ जोङो होनानै ओ जोंङो दसे खोबहाबना दोननानै ओ अब्लानो नारजिजों अवा बेदरजों संनाय बेबायदि ओंख्रिया आबुं ओंख्रियाव मोनफैबाय आरो बेबायदिनो संनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
द जोंनि राय्लायनाय खोनादोंना नोंथाङा?
औ नथां औ नोंथां खोनादों।
बेखौ
औ नोंथां।